हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ
नोंथांआ खोना हादों ना?
औ खोनादों नोंथां दासो
औ
औ
नेटआनो जि प्रब्लेम जाबाय थादों बेनिखायनो बेबायदि जाबाय थादों
औ
आदसा नोंथां जों समखौ नस्थ' खालामालसनो मोनसे आयदा लानानै सावरायदिनि नंङा होमबा?
औ
दा ओह अब्ला बर'फोरनि माखासे ओ गोजाम मा होनो खुगा मेथाइ नंङा होमबा? खुगा सल' बेखौ लानानै सावरायदोनि नडा होमबा
औ
जा जागोनना नोंथां?
औ जागोन नोंथां
औ थारैनो अब्ला आं नोंथांनाव एसे से खालामनोसै दा माखासेखौ आंबो खोन्थागोन दे ओ बर'फोरानि मोनसे गोदोनिफ्रायनो ओह आं आरिमु गोनां हारि होननानै जों मिथि मोनो दा थिग बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनिआवबो गोदोनि संसार जानायनि माखासे सावगारिफोरखौ सल'फोरनि गेजेरजों खुगा सल'फोरनि प्कलर'नि गेजेरजों मोननो हायो नंङा होमबा? औ दा बेखायनो जोङो आथिखालाव दा बिनि ओ जोंनि माखासे खननाय रोजाबनाय बेफोरो गोबां खम जाबोनाय नुदों दा नोंथांआ बेनि बागै मा सानो? मानो थाखाय खम जाबोदों आरो मानो? बेफोरबायदि मेथाइखौ रोजाबनाय जाया जालिया रोजाबबा मानो रोजाबनांगौ रोजाबाबा मानो रोजाबा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन थारैनो।
ओ जोंहा जि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जि बर'नि हारिमु खुगा मेथाइ नङा होमबा? बियो गोदो गोदाय नंगौ। आबै आजौनि दिननि जि बर' गामि गेजेरनि संसार जानाय सावगारिखौ लानानै जि गावनि खुगाजोंनो ओ बानायनाय आजै आजौमोना बे संसार ओ जानायखौ दिन्थिनो थाखाय एबा मेथाइजों रुजुनानै बेखौ दिन्थिनाय जायो। जायोमोन जि नाथाय दानि जुगाव बैफोर जि‌ गोदोनि बर'नि आरिमु। खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइआ दानि जुगाव जोबोर खम जानो हमबाय। मानो होनोब्ला जोंहा जि दानि जुग बे दानि जुगा गोख्रैनिसिम गोख्रै खारनायखौ नायो।
नोंगौ।
थाङोब्ला जोंहा खम समनि गेजेराव जानाय दसेयावनो जानाय बेफोरखौ नायो। लोगोसेनो जोंहा दानि जुगा जि टेक्न'ल'जि गासै बिथिङावनो गासै सुबुंनि जिउनि जि थांखि होसोनाय बे गोदाननिख्रुइ दामखौ नागिरो बांसिन मुलाम्फाखौ नागिरो गोदोनि जि बरनि बैफोर मेथाइफोरा जे दानि जुगाव ओ फारागथि फारागथि बानायनो हाया मानो होनोब्ला दानि जुगा जोंहा मदार्न जुग जाहैबाय दानि जुगनि मेथाइजों गोदोनि जुगनि खुगा मेथाइया जोंहा जि फारागथि होलायनो हाया बेफोरबायदिनि थाखायनो गोदोनि जोंहा बर'नि खुगा मेथाइ बैफोर मेथाइफोरा गोमालांनो हमबाय। नोंथाङाबो बिनि बागै
ओ आथिखालाव बिथांआ गोदोनि मेथाइफोरखौ खोनायोब्ला बै समनि सं संसार जानायफोरा गा आबै-आबौमोननि जायफोर खुगाजों खुगा बास्लायबोनाय सल' मेथाइफोर लिरनानै दोनजायो नङा होमबा। बेफोरखौ माब्लाबा नोंथां नोंथाङा खोनासङोब्ला माबायदि संसार जायोमोन, बेखौ इमाजिन खालामनो हागोन नामा एसे-एसे
औ हागोन सार। बैफोर जि गोदोनि सल'ना, मोनसे बिदिन्थि होनि आं, जोंहा दासिमहालागि खुगा-खुगा माब्लाबा-माब्लाबा गोदोनि जि आजै आबौ-आबैमोना जि
नोंथाङा खोनादों ना?
जि गावनि खुगाजों खिन्थायोन आबै आबौमोना। उम बै मोनसे बिदिन्थि जे बै ओ बिमाया फिसालाखौ न'आव दोनलांनानै जि नाहा गुरनो थांनाय बर' बिमाया गावनि फिसालाखौ न'आव गालांनानै नाहा गुरनो थांनाय। बै मेथाइ आ बै हाबाफारियाव बे मेथाइखौ होनाय जायोन। बे मेथाइआनो जादों औ फिसाालाखौ बुरखायनो थाखाय
औ नंगौ।
बिमाया आइआ ना गुरनो थांदों, आफाया हालेवनो थांदों,
नोंगौ
दा फैल्बा बोथिसे मोनजागोन बेफोर बैदि सावगारिखौ बैदि मेथाइखौ बैफोर गोदोनि जि खुगा मेथाइ सल' मेथाइा बे दाबो इमेजिन एबा सावगारि हिसाबै दिन्थियो आरो
नंगौ दा आं बे समाव नोंथाङा दि दि एसे मोजां माखासे जोंनि खुगा मेथाइ बेफोर बिदिन्थि हिसाबै खोन्थानायलाय आंबो दा बे समाव मोनसे बिदिन्थि थिखौ थब गोसोखांनायलाय नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनि नङा होमबा
औ
बै समाव माखासे जों उन्दै समाव एसे खोनाबोदों माने
औ
ओ माखासे
जाहैबाय बोरैमोन गोदोनि दिना बहा थांखोलै बाजै ओ गोदोनि दिना बहा थांखो खो गोदोनि दिना मारैमोन ससेया बावबायसो ओ बावबाय नोंथां गोसोखांनो हादिया ओ माखासे आरो मोननो हाबावो बो जोङो ओरै ओ जेरै बर'फोरा जि दाग्रा बर' आइजोफोरा जि दानो गोरों नालाय दा बेफोरबायदि जि दानो थाखाय माखासे जोंनि बर'आइजोफोराबो ओम बैफोरबायदि बिगुमैफोरनो बा गावनि न'नि मानसिफोरखौ मोनसे जंखायनायै खननाय मेथाइखौबो जों मोनहायो जेरै फरबट जरा फरबट जरायाव थाङोब्ला दंफां दाननो थाबोला आह आंनो लाबोफा सा साल जरा माखु जरा लारु बान्दारु बेफोरबायदि सल'फोरा मोनसे जोबोद जोंनि बर'फोरनि गोथां सावगारिखौ जों मोननो हायो आरो। मानो होनबा बर'फोरा हाग्रायाव थांनानै गावसिनि नांगौ जानाय जाय सिगां समाव मोसौजों हालौवोमोन नङा होमबा? दा बेनि थाखाय न' लुनोबो जों दंफां खुन्थिया दाननानै लायोमोन।
नांगोल दाननानै लायोमोन आरो जुंगाल खदाल बिखुं थिग बेबायदि हाग्रायाव थाङोबा गावनो बो बे बर' आइजोआ गोनां जानाय सि दानायाव गोनां जानाय जेरै ओ सालखुन्था नङा होमबा? सालखुन्थानि आरो मा ओरै जोंहा थाथ बेफोरबायदिखौ दाननानै ला लाबोफा होननानै जों रोजाबनाय मेथाइफोरखौ खोनानो मोनदों आरो बेफोरो गोथां सावगारि जोंनि बर' माबानि हारिमुनि मोनसे खुगा मेथाइनि। बेजों लोगोसे जों मोननो हाबावो खुगा मेथायाव जेरै जोंहा जोहोलाव मेथाइफोर
औ
मिद जेरै बासिराम जोहोलावफोर मोननि मेथाइफोरखौ जों रायखांनो हायो। बेनि गेजेरजोंबो जों माखासे बर'फ्रादि मोनसे गोहोगोरा हारि गुबुननि सिङाव गादबनानै ओ थानो थाया गावनि हारिखौ रैखा खालामनांगौ दा बेफोरबायदि माखासे बासिराम जोहोलाव मोननि मेथाइ फोरनि गेजेरजों रोखा रोखा मोननो हायो आरो बर' हारिनि माखासे हौवाफोरादि जोहोलाव आखुनि बा गोहोगोरा हारि होननानै। नङा होमबा नोंथां?
माने बैफोर बर'नि आगुया मेथाइआ दासिमबो
औ
गोदोनि गोथां सावगारिखौ देखायो आरो। खायसे खायसे खुगा मेथाइआ।
जों जों मोननो हाबावो खुगा मेथाइ होनोबा जोंहा माखासे जोंनिनो ओ आंगो फोरबो बैसागु बेयो बे फोरबोआवबो गोबां गावनि मोजां मोननायखौ लानानै ओ सासे दाहोना सासे रुवाथि नि गेजेराव गोसो थोलायनायनि मेथाइफोरा बेखाङो। बा सोरबा सोरनिबा माहाजोननि फिसाला बा सोरनि बा नखरनि फिसाजोजों गोसो थोलायनायनि आ आर'नाइ रेगे रेगां हरनायनि खोथाफोरा जोंनि ओ खुगा मेथाइफोराव माखासे जों मोननो हायो आरो। नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा बे समाव समाबो जा